ओंना
औ खोनादों नोंथां नोंथाङाबो खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा माबोरै दङ?
आं मोजाङैनो दङ नोंथाङालाय?
जों दा आं खल हरनायनि जाहोना बेनोदि जों दा दैज्लांनि सायाव सावरायनो
औ औ जागोन दे
नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायनानै हो
औ
खोनादोंना नों
औ खोनादों दे
जेरै जोङो दैज्लां बोथोर होनबाथ जेरै जों गायनाय फुनाय खोनादोंना नोंथाङा औ जेरै औ जेरै जों दैज्लां बोथोर होनबा गायनाय फुनाय जोङो ओ जेरै जोङो जेरै जोङो फार्स्टावनो जोङो माइ
औ खोनादों ना खोनादों दे खोनादोंना
खोनादोंना नोंथाङा औ नोंथां
औ उम
जेरै जोङो बे माइलिखौ बोरियाव बोखांनानै जेरै जोङो थास' बिल
नोंथांनिखौहाय बांद्राय मोजां खोनायाखै खोनादों ना
हेलौ